औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों दे
औ दे बुंलाय
औ नोंथाङाब फ्रि दङो ना
औ दङ दे
औ ओ नोंथांजों आङो फंनैसो आयदा बा फंनैसो आयदानि सायाव सावराय मोन ना
औ सावरायजागोन दे नोंथांनि रावखौ आङो एसे लासै खोनादों एसे गोसा बुंलाय
औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय दे बुं
उम अ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जे जोंना सोलोंथाय अ सोलोंथाय होनोब्लाथ' दा ओ गिबियावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलोंथाइखौ सोलोंथाइ लानायनि सुबिदा दङना गैया एबा लोगोसेनो ओ गोदोनि समनिफ्राय जा सोलोंथाइ बेखौ दानि समाव माबोरै सोलायनायखौ नुयो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन अ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ ओ जोंनो सोलोंथाइखौ साफ्रोम ओ जोंनि सुबुंनोनो जोङो गोनांथि नङाहोमबा अ जोङो सोलाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो ओ जेरावबो जोङो ओ उदाया नङा होमबा दा जोङो जोंनि ओनसोलफोरावथ सोलोंथाइनि सुबिदाया जोबोर मोजाङैनो दङ मानो होनोब्ला ओ जोंहा ओ जेरै सरकारनि फरायसालि सरकारि फरायसालि बा प्राइभेट फरायसालि बेफोरबायदि माखासे ओ फरायसालिफोर दङ आरो बेवहाय जोंहा फरायनो हानायनि माखासे सुबिदाफोर दङ जोङो जेरैहाय सासे गथआ फरायनो गोनांब्ला जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गिबि बिथरायनिफ्राय लानानै जोङो गोजौ थाखोसिम जोङो ओ फरायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो गोबां ओ सुबुंफोरानो ओ फरायसालियाव गथखौ जोङो थिनहरो सोलोंनो थाखाय ओ जोङो जाहाथे जोंनि जि गथ' गथाइफोरा ओ बिसोरो जाहाथे ओ सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बे हिसाबै जोङो फरायसा फोरखौ बा गथफोरखौ जोङो ओ सानफ्रोमबो फरायसालियाव जोङो ओ थोनहरनाय थोनहरनाय जायो आरो जोंहाथ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा ओ जेबोआनो जाया बेनिखायनो जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ दा गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि सोलोंथाइया एसे आलादामोन आरो दानि सोलोंथाइया एसे आलादा ओ दानि जोंनि ओ जि ओ जौगा थाखो जि जोंनि गोदान मु गा ओ जोंनि कम्पिउटारनि मुगा बे मुगायाव जोङो सोलोंथाइखौ एसे ओ आलादा रोखोमै जों नुनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ जोङो माखासे ओ जोंनि गथ'फोरखौ जोङो फरायसालिफोराव बिदिनो हगारहरनाय जायो आरो दा नोंथांनि ओनसोलाव ओ फरायनायनि बेलायाव ओ माबादिहाय सोलोंथाइ होयोबा माबोरैहाय फरायो ओ बा गोदोनि फरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
ओम औ नोंथां आ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो दा नोंथाङा फोरमायनाय बिजाब एबा फरायसालियाव थांना सोलोंथाइ एबा ओ जोंना मोननै रोखोमाव मोननो जाहा नङा होमबा बिजाबाव मोननाय सोलोंथाइ लोगोसे बिनि अनगायै गुबुन गुबुन आयदाजों लानाय सोलोंथाइ मोननैयाव मोनो दा फरायसालियाव थांनानै मोननाय ओम ओ गियान एबा सोलोंथाइयाबो मोनसे जोबोद गो खौ गोजौ थाखोआव लानानै थाङो दानि समाव नायोब्लाथ ओ सोलोंथाइ नङाब्ला जेबो गैयाखौनो होनजागोन नङा होमबा
औ नंगौ
अब्लाबो आथिखाल एबा गोदोनि समनिखौ गोदोनि समनि बायदिखौ लानानै बुंनो थाङो ब्ला ओ गोदोनि समावथ' ओ बिदि फरायसालियाव थांनानै फरायनाय एबा बिदि सोलोंथाइ लानाया जोबोद उसुबिदामोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि दानि समाव जेरैबायदिहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय बायदिसिना गुबुन गुबुन राहा थायो नाथाय गोदोनि समाव ओ जोबोर गोजान गोजानाव सोलों थाइ लानो थाखाय खायफा खानियासो माने सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ थाबायनानै थांदोंमोन आरो गोदोनि समाव बिदिनो गारि मथर बायदिसिना बो गैयामोन होननानै मिथिनो मोनदों थाबायनानैनो बिथांमोना जाय हायो बिदिनो सोलोंथाइ लानो एबा फरायसालियाव फरायनो बिदि थांदोंमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो। नाथाय गोदोनि समाव बिदि फरायसालियाव थांनानै ओ फरायनाया एसेबां दानि समाव जेसेबांखिनि गोनांथि नाथाय गोदोनि समाव एसेबांखिनि गोथा गोनांथिखौ जोङो नुनो मोना। मोन आरो मिथिनाय बायदिब्ला, नाथाय दानि समाव सोलोंथाइनि सायाव बुंनो थाङोब्लाथ' बायदिसिना जेरैहाय ओ दा बिजाब नि अनगायैबो सोलोंथाइ होनोब्ला जोंना आ जेरैबायदिहाय गावबा गाव मावनानैबो जोङो माने सोलोंथाइ लानो हायो आरो। नङा होमबा? दा बिजाबदो मोननाय गियानाथ' जोंना बायदिसिना दङ जे बे बादिहाय दानि समावथ' जोबोर गोजौ गोजौ थाखोनि एबा सोलोंथाइखौ लानानैनो जोङो बायदिसिना लामाजों थांनो हायो नाथाय आ बे बिजाबजों मोननाय सोलोंथाइजोनो जों गासैयावबो जौगानो हाया नङा होमबा? ओ बिनि अनगायैबो जोंना ओ बायदिसिना राहा थायो दा ओ बिजाबनिफाय लानाय गियाननिफाय एबा जोङो बिदि सोलोंथाइ लानानै खायसेयासो ओ साख्रि बाख्रि मोनो बायदिसिना नाथाय गाससिबोथ' मोनजोबा नङा होमबा? बेनि बिनि अनगायैबो जोंना गुबुन गुबुन सोलोंथाइ दङ ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जेरैबायदिहाय ओ जेरै आखाइनि खामा खामानिखौनो बुंजागोन जेरैबायदिहाय ओ दानि समाव सिलाइ मेचिन एबा जि दा नाय ओ बायदिसि ना गुबुन गुबुन खामानिखौबो जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
आरो
बिदिनो ओ गासैबोथ' एसेबां माने खनसेनै एबा ओ गा सिबो इदि बायदिसिना साख्रि बायदिसिनाखौथ' मोनखानाया एसेबां गोरलै नङा, अब्लाबो ओ साख्रि बायदिसिनाखौ मोनाब्लाबो जोंनिया बिनि अनगायैबो राहा थायो आरो। बिदिनो जोङो बिदि साख्रि बाख्रि बायदिसिनाखौ मोनाखै होननानै जोङो गावनो ज ना थाङा एबा जोंना ओ फरायसालियाव फरायाखैनानै माने जेबो मुलाम्फा गैया होननानै साननो नाङा आरो बिनि अनगायैबो जोंना जोबोद राहा थायो बिनि थाखायनो जोङो जेब्लायबो मावनांगौ गावनि सोलोंथाइखौ ला नो नांगौ बिदिनो आरो। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ जोबोद माने बो जेरावबो दानि समावथ' नायनो थाङोब्ला जेरावबो दङ ना थाय ओ थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलावबो ओ फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानाय एबा बिदि बायदिसिना बाहेरा गियान बाय दिसिना जेरैबायदिहाय आ गावनो दानि समावथ' बायदि बायदि दि फरायनानै ओ बा-बांसिनानो फरायनानै ओरैनोबो थानाय दङ नङा होमबा? साख्रि बाख्रि मोनैनि थाखाय बेफोरबो ओ ओ हिनजावसा फोरा हि बायदिसिना दानायजों लोगोसे गावनि आखाइनि खामानि सिलाय मेसिन हि सु सिथाबनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन जा हायो ओ बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मो नो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
जोबोर मोजां नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथि जोबोर मोजां मोनदों बिदिनो जोङो ओ जेब्लायबो जों उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि फरायनाय हुदाखौ जों जेब्लाबो लांबाय थानांगोन आरो नङा होमबा गोदोनि गोदोनि समावथ' जोंहा फरायसालिनि जोबोर आंखालगो आंखालमोन खाथियाव फरायसालिफोर गैयामोन। जायनि थाखाय जोङो गोजान गोजान थांनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय जोङो गोजानाव फरायसालि थानायनि थाखाय जोङो ओ फरायनो सुबिदा गैयिनि थाखाय गोबां ओ गोबां ओ फरायसाफोरानो ओ सोलोंथाइनि आंखाल जानानै जाम्बा बेफोरबायदि जानायनि दङमोन आरो नङा होमबा गोदोनि समाव ओ गोदोनि समाव मबाइलबो गैयामोन। आरो जोंहा ओ बिदिनो थांलाय फैलायनि राहाबो एसेबांखिनि गैयामोन। जायनि थाखाय जोङो गोदो समाव फरायनाया जोबोद उन जानानै दंमोन आरो दा गोदोनि समनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै जों दिनैसिम आलासे दानि दावगालु मुगायाव बा जोंनि टेक्न'लजि जुगाव जोंनिया सोलोंथाइया जोबोद ओ मोजाङै जानानै फैबाय बा जोङो सोलोंथाइखौ गोसोबायदि लानो हायो दानिया। दानिया जोंहा मबाइल मबाइलफोर फैबाय कम्पिउटारनि जुग जोङो ओ फरायनायखौ जोङो मबाइलफोरावबो जों फरायनो हायो नङा होमबा? बायदि बिदिनो माखासे जोङो मबाइलफोरनिफ्रायबो जोङो जोंनि सोलों थायारि गियानफोरखौ जोङो बुथुमनानै ओ लानो हायो आरो दा जोङो सासे फरायसाया जुदि से थाखोनिफ्राय बा गिबि बिथ'राइनिफ्राय फरायनाय जोङो थाखो जिसिम फरायनानै ओ जोंनि जा ओनसोलफोरावनो जोङो फरायनानै मोजाङै जोङो ओ जोंनि आनजादफोरखौ जों मोजाङै रिजाल्ट खालामनो हायो ओ आरो जोङो ओ बिदिनो गोदोर गोदोर मानसि जोङो जानो हायो नङा होमबा? दा जोङो गोजौ थाख खौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बिनिख्रुइ आरो साबसिन गोजौ थाखोआव लानो थाखाय जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो जोङो फरायनो थांनो ओ हायो जेरैहाय जोङो जुदि सासे फरायसाया जुदि जोङो गोदोर फराय ओ गोदोर फरायनो गोनांब्ला बा डक्टर इन्जिनियार जों फरायनो गोनां जायोब्ला जोङो गुबुन जायगाफोराव थांनानै फरायनो गोनां जायो ओ बिदिनो जोङो फरायनानै बा सासे फरायसाया डक्टर बा ओ इन्जिनियार जानो थाखाय जोङो माबायद बायदि मा लाइनजों फरायनांगोन? बेखौ जोङो ओ साफ्रोमबो फरायसाफोरनि मिथिनाया जोबोर गोनांथार।
उम।
ओ बिदिनो जोङो ओ सोलोंथाइखौ जेब्लायबो जोङो फरायनाय हुदाखौ जों जेब्लाबो लांफाबाय थानांगोन अब्लासो जोङो जिउआव देरहासार जानो हागोन बा जोङो फरायनायनि फिथाइखौ जोङो मोननो हागोन नङा होमबा जोंहा फरायनायनि दा जोंहा साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा गावनि जिउनि रोंगौथिनि थाखाय बा जोङो माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बा बिजनेस बेफोरबायदि हाबा मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां औ दा जोङो ओ फरायनायखौ जोङो साख्रि बाख्रिफोरनि थाखायल' फरायनाय जाया। गावनि जे रोंगौथि बा जों माबेबा मोनसे जागायाव बादाव दाबसे जायगायाव जोङो बेरायनो बा दावबायनो थांनो गोनां जायोब्ला जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार। जोङो जुदि माबेबा मोनसे जायगायाव थांनो गोनांब्ला जोङो बे जायगानि नामफोरखौ बा जोङो लामाफोरखौ बाबेबा मोनसे साइन बर्डफोराव नुयोब्ला जों बेखौ फरायखांनानै हारसिंनो जोङो दावबायनो गोनां जायो आरो जायनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
उम।
औ। सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांजों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय नोंथांनिफ्रायबो माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै ना मोनबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिबब्ला जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां।
औ नोंथाङा आंबो नोंथांनिफ्राय जोबोद माने सोलोंथाइनि बागै मिथिनो हाबाय। नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां।